हेल' औ नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां ।
औ बिदिब्ला आं नोंथांखौ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम दङ' ना?
औ दोङो सम ओम ।
बिदिब्ला जोङो बैसागो फोरबोनि बागै एसे सावरायनोसै नामा नोंथांजों
औ सावरायजागोन दे नोंथां
ओ नोंथांमोननि ओनसोलथिं ओ मोसौखौ मोसौफोर मोसौ बैसागोखौहाय माबायदिहाय फालिनाय जायो नोंथां
जोंनि ओनसोलजोंहाय मोसौ बैसागुआवहाय ना
औ
गिबिहाय माने मोसौखौ फुङावनो जोङो सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्रां खालामामग्रोनानै मोसौखौ माने खाथिनिनो
हाखर फुख्रिफोराव लांनानै माने थुखैहैनाय जायो आरो ना
औ औ
ओमफ्राय बेयाव मोसौखौ थुखैनायनि उनाव बायदिसिना फिथाइ सामथाइ जेरै फान्थाव दिगलथि बायदिफोरखौ लानानै माने मोसौखौ सारनाय बुजारनाय जायो आरो ना नोंथां ओमफ्राय बेयाव मोनसे बे गोदोनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय मोनसे खुगा मेथाइखौ खननाय जायो आरोना नोंथां
औ
बिदिनो आरा ओमफ्राय मोसौखौ थुोखांनायनि उनाव बिदिनो मोसौखौ माने फोथारफोराव हगारना होनाय जायोना आरो ना नोंथां
औ
खोनादोंना नोंथां
अ खोनादों
मोसौखौ हगारना होनाय जायो फोथारफोराव ओमफ्राय बेखौ जाहाथे हाग्रानि मोसा मुफोरखौ जाया बिनि थाखाय माने फथा फोनाय जायोोना फाख्रा सिख्रा जाहाथे मोसा मोसौफोरा मुफुरफोरा गिनानै खारो जादोंना नोंथां
औ खोनादों
जोंनि ओनसोलाव बिदिनो खालाम जायो आरोना नोंथां ओमफ्राय नोंसोरनि ओनसोलावलाय बोरैहाय खालामनाय जायो नोंथां एसे फोरोंनाहोलाय
औ ओ जों अ अ बैसागु होनब्लाथ' जोंहा बैसागु गोदो गोदाय समनिफ्रायनो फालियो आरोना ओ जों बैसागुखौ मोननै बाहागोआव रानना खालामनो हायो जेरैहाय मोसौ बैसागो आरो मानसिनि बैसागो आरो बेयाव जोङो गिबियाव मोसौ बैसागोखौ लानाय जायो
औ
बे मोसौ बैसागोआव जोंहा ओ गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइ लानाय जायो आरो जोंहा मोसौखौ सैत्र' दाननि जोबथा सान एबा दिनाव थुखैनाय जायो
ओ जेब्ला जोङो बे मोसौ थुखिनाय समाव जोंहा गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाय नांगौ जायो जेरैहाय फाइन बिना लाव फान्थाव दिग्लिलिथि थाराय बायदि बायदि
ओ
ओ बेनि उनावहाय जोङो जाय दिनखालि मोसौखौ थुखोगोन बे दिनखालि जोङो माने फुंआवनो सिखारनानै दुगै स्रां लोबस्राङै माने मोसौखौ बे फिथाइ सामथायाइफोरखौ मोजाङै सुनानै आइजेंआव हानानै लानाय जायो आरो बेनि उनावहाय जोङो मोसौखौ फोथाराव लांनानै जाम्फै एबा दैमा दैसा बेबायदिनो दैखर फुख्रिफोराव लांनानै थुखैहैनाय जायो आरो।
उम।
ओ बे मोसौखौ जोङो थुखैखांना थुखैखांनाय थुखैनाय समाव जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो माने ओ खुगा मेथाइ सोलिबोगासिनो दं दङ आरो जेरैहाय लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था माने बे खुगा मेथाइया जोंहा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दङ आरो
बेजों लोगोसे जोंहा मोसौ थुखैनाय समाव जोङो मोसौनो फोथाबो फुथा फुननानै फाख्रामनाय जायो जेरै जोङो ओ साराइ साराय एबा खान्थानि हांगार एबा बेयाव थाव थाव गुबै एसे लगायनानै माने फोथा फुननाय जायो आरो बे फोथाखौ मानो फुननाय जायो होनब्लाथाय जोंहा माने गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोङो बेखौ मानिबोयो जेरैहाय जोङो बिगुमाया अरनबारिफोराव हगार हरबाथाय जेन मोसा लख्राफोरा जाया बेनि थाखाय माने जोङो ओ बेफोरबादि हुदाखौ खालामबोयोमोन आरो। नोंथाङा खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां।
औ जोंनि ओनसोलफोरावहाय मोसौखौ बेबादिनो थुखैनाय जायो आरो जोंहा बे मोसौ थुखैनाय सानखालि बिदिनो माने जोङो। मिथिंगायाव मोननाय माने गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं गोखा गोखै जानाय जायो आरो। जेरैहाय सेजौ सेथा मैगं थाइगं। जेराव बेयाव जोंहा खुंखा दिंखिया खारौ खान्दाय बिलाइ। बेबादिनो मिथिंगायाव जा मैगं थाइगं मोनो माने बेखौ जों गासैखौबो बुथुमनानै। जानाय जायो आरोना मानो जोंहा बेफोरखौ जायो होनबाथाय गोदो गोदायनि। फ्रायनो जोंहा। फोथायनाय दङ जेरैहाय जोङो बेफोर मैगं थाइगंफोरखौ जायोब्ला जेन जों। जोंनि देहा सोलेरफोराव बेमार आजार साफादेरा सानाय सुनाय लोमजानाय। बेफोर माने जेन सोमिया बेनि थाखाय माने। जोङो जानाय जायो आरो।
औ।
बेजों लोगोसे आरो जोंहा ओ बेनि उनावहाय मानसिनि बैसागो मानसिनि बैसागु। बैसागुखौ हफथासे एबा स्नि सान लानाय जायो आरो।
औ।
ओ बेहाय जोंहा। ओ बेहाय जोंहा। ओ से खालाराव माने जोंहा गासैनिबो गामिनि रायजो राजा गिदिर। उन्दैफोरखौ मान बावनाय उन्दैफोरनो अननाय होनाय जोंनाव बेबायदि बोर लानाय आरो अननाय। गोदो गोदाय समनिफ्रायनो फालियो आरोना गिबियाव जोङो न'खरनि बिमा बिफा बेफोरनि न'खरनि सुबुंफोरखौ खुलुमग्रो बेनि उनाव माने गुबुन रायजो राजा गासैखौबो जोङो खुलुमनानै ब लानाय जायो आरो।
उम।
बेजों लोगोसे जोंहा मानसिनि बैसागो बे मानसिनि बैसागु जोंहा गोबां रोखोमनि गानग्रा जोमग्रा गाननानै बेजों लोगोसे दामजु देग्रा खाम, सिफुं, जथा, सेरजा बेफोरबायदि लानानै मोसानो थांनाय जायो आरोना।
औ-औ।
अ नोंथाङाबो नोंथांमोननि ओनसोलाव मा? आयो माबायदि मोसानो थाङो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन। जोंनि ओनसोलावहाय नोंथां होननाय बाजानो बिदिनो। खामनाय जायो आरोना नोंथां ओमफाय बिदिनो ओंखा। खारलाङो आरोना जिंनियावबो मोसानो। खाम, सिफुं, सेरजा दामग्रा जथा इफोरखौ लानानैहाय ओंखारलाङो। बिदिनो। मोसायैनो मोसायै-मोसायै स्नि सान जोबथा लासा लागै मोसानानै माने। लासखालि ज'यै रायजोयैनो ज'यै मोसानायफोरा आरो। ज'यै माने खाना जानाय जायो आरो ना जिखिनि माने मोसानानै मोनबोनाय माइ। दंबा फैसा इफोरखौ माबा खालामनानै नोंथां।
औ नोंथां।
ओम बिदिनो ओमफाय जोंनि गामि ओनसोलाव बिदिनो। माने। मा होनो।
बैसागुखौ फालिनाय जायो आरो ना‌।
बैसागु फालिनाय जायो बिदिनो ओमफ्राय माने गोदोथ' माने। बिदिनो दामग्रा-देग्रा लानानै मोसाफैयोमोन आं मोसानायखौ नुनो मोनदोंमोन आरो ना नोंथां नाथाय आ। थिखालाव बिदिखौ बारा नुनो थांलिया। दानिया माने इदि दामग्रा बायदिसिना दामग्रा गोदान मेथाइ एरै बक। बायदिसिना बेफोरखौ लानानै मोसानायखौसो नुनो थांसै आरोना जोंनिथिंजाय।
औ-औ।
औ बिदिनो इनिफ्राय गोदोहायफोरदि माने। गैयामोन आरोना।
दा आथिखालाव आरो गामि, ओनसोल-ओनसोल गामिफोराव लानो माने मोनसे बैसागु पग्राम। खुंनाय जायो आरो नोंथां।
बेयाव-बेयाव बायदि रोखोमनि माने। खेला-दुला आर' मो-मोसानाय बादायलायनाय होनाय जायो आरो।
अ।
ओम ओमफाय।
औ नोंथाङा बुंनाय बादिनो माने बैसागु जोंनि ओनसोलाव बेफोरबादिनो फालिनाय जायो आरो ना?
औ-औ।
जेरैहाय नोंथाङा बुंदों जे ओ गोदो-गोदाय समाव जोंहा माने गासिबो माने। बेफोरबायदि ओ गासैबो बर'फोरनि दोरोङारि दामजु देग्रा जेरै-खाम, सिफुं। ज'था, सेरजा, थरखा माने बेफोरखौ लाना जोबोरैनो माने रंजा। जायोमोन आरोना। औ आ-आथि। आथिखालावबो बेफोरखौ रंजानायखौ नुनो मोनो अब्लाबो माने जोंनि खाथि-खाला ओनसोलजों गासैयावबो माने रं। जायो बेहाय। जोंहा गोबां रोखोमनि गोदान-गोदान गानग्रा दामजु बेफोरबायदि। ओ गानग्रा-जोमग्रा गाननानै जोङो देलाय-मालाय माने बै। बैसागो मोसानो थांनाय जायो। ओ बेहाय जोंहा बेफोर दामजु दाम। ग्रानि अनगायैबो माने जोंहा गोबां रोखोमनि आथि। आथिखालाव जेरै खा माबा टेभ रिकदीं‌ इजि भीडिअ मबाइल फननि गेजेरजों नोंथाङा बुंदों जेरैहाय बक् बेफोरबादि लानानै माने जोङो जोंनि खाथि खाला ओनसोलफोराव मोसाफैनायखौ जों नु नुनो मोनो आरो ना ओम माने बुंनो थाङोबा ब्ला बेफोरबो जोंनि बैसो दानि बैसागो आरो गोदोनि बैसागो गोबां फाराग थि फारागथि दं होननानै जों बुंनो हायो आरो औ
औ हायो।
आरो बेजों लोगोसे नों नोंथाङा बुंलांबावदों जे ओ आथिखालाव माने बैसागो जों लोब्बा लानानै गोबां रोखोमनि ओ जोंनि खाथि खाला ओनसोलफोराव माने औ फांसन खुंनाय जायो आरो बे फांसन खुंनायाव जोंहा गो बेबादिनो गोबां रोखोमनि बादायज्लायनाय लानायखौ नुनो मोनो। जेरैहाय ओ थुनलाइारि बादाय्लायनाय हारिमुवारि बादायज्लायनाय बेहाय जोंहा माने थुनलाइयारि हिसाबै जोंहा खन्थाइ आवरायनाय बेबादिनो थाबै खाब बुंनाय गेलेनाय बादायज्लायनाय बेफोर गोलैयो आरो ना। ओ आरो हारिमुवारि होनबाथाय जोंहा जेरै मोसानाय रोजोबनाय ओ बेफोरबादि गोबां रोखोमनि बेफोरबादि ओ मोसानाय दिन्थिफुंनाय बेफोर माने जोंनि हारिमुवारि बेफोरनिफ्रायबो जोंहा माने उन्दै उन्दै गथ'फोरा माने बेबादि बादायज्लायनानै बाहागो लानानै गोबां गियान मोननो हायो आरोना।
औ नोंथां हायो।
जेरै जों गिनाय गैयि साहसबोयै सासे गथ'वआ जौस्रांवाव ओ हरखाब बादायज्लायनाय बा खन्थाइ आवरायनाय बेफोरदियाव माने बिसोरो गोबां साहस मोनो गिनाय गैयि बेफोरदि जायो आरोना बुंनो थाङोब्ला जों बेफोरबायदि फांसननि खुंनायनि बैबो माने जों गोबां गियान सोलोंनो हायो आरो बेजों लोगोसे बेफोरोथ' दाबावैसो ओ सोमजिनाय फांसन माने गोदो गोद गोदाय जोंहा बेफोरबायदि फांसनारि औ फांसन आरि खुङामोन।
हो
नोंथाङा दानि बैसागो आरो गोदो गोसो बैसागो ओ फारागथि नुनो मोनदों ना।
औ मोनदों नोंथां बहुद फारागथि नुनो मोन्दों। गोदो गोदाय बिदि गैयामोन आरोना दा बुद सोलायबोबाय जेबा जेब्ला गोदान गोदान आगजु ओंखारजोबाय हेल' नोंथां ओ नोंथाङा जि बुंदोंमोन ना बे मोसानो थांनायाव बायदिसिना देलायफबनानै दख'ना उनो बायदिसिना गानना थाङो होन्दोंमोनना बे दखना उननो गानना थांनायखौहाय मा मा मुं होननाय जायो।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
हेल' नोंथां बुंनो हागोन ना नोंथाङा।
खोनायासै नोंथां?
जे बैसागु मोसानो थांनायाव आइजोफोरा गानना थांनाय दख'नानि मुंखौहाय मा बुङ होनना सोंनाय जादोंमोननां नों नोंथाङा खोन्थान हांगोन ना?
थारैनो। जोंहा माने बैसागो मोसानाय समाव गोदो गोदायनिफ्रायनो गोबां नेमखान्थि गान गाननाय जोमनायबो दंखायो नङा होनब्ला
औ
जेरैहाय जोङो बैसागो मोसानो थांनायाव आइजो एबा हिन्जावसाफोरा जोंहा दख'ना बिदन गोमो आरो रे आगर फास्रा गोजा जोमना बेबायदिनो ब्लाउस गोजा फोथार देलाय मालाय जों बैसागो मोसानाय थांनाय जायो आरोना? थिग बेबादिनो हौवासाफोराबो जेरैहाय गामसा गोथां गस्ला गुफुर आर'नाइ फालि बेफोरबायदि लानानै जोङो माने मोसानो थांनाय जायो हयथ' जोङो खाथि खालानिफोराव माने मोसाहैनाय जायो बेफोर ज बियो बिगोमाया खायफा खायफा खायफा माइरं खायफा फैसा बेफोरबाददि